हेलौ
खोनादों
उम
नादो।
हा
खोनादों दा?
अ खोनादो दे
औ मा खालामगासिनो नोंथाङा दासान्दि?
माइ गायनायनि लाहार फाहार एसे खोथिया फुनाय मानिबा मानिबा
नोंगौ नोंथाङा खोथिया फुनाय माइ गायनाय आबाद मावनाय बा ओरैबादि जोंनि माइ आबाद मावनायावहा मा मा आइजें आयनानि गोनांथि जायो सोर सोर सुबुंनि गोनांथि जायो बा जों माइखौ माब्रै गायनाय जायो माबायदि खामो बेफोरखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा?
औ हागोन। माइ गायनो जो‌ जोङो सिगां खोथिया फोनो माइखो सोमनानै जेनेबा हालेवनानै खोथिया फोनो गोनां जायो ओमफाय आमथि सुवा जोब्बाथाय गायनाय जायो आरो आल दि होनाय हिनजाव फोरा माइ गायनाय इफोरबायदि बुद
औ आम नोंगौ आं आंनो मोन से खोथा नोंथाङा मोनथिगौना एसे फोरमायनो हागोन नामा? आं एसे सोंनो सोंनो सानबाय नोंथांनाव आमथिसुवा औ आमथिसुवा जोब्बासो माइ गायनो हायो नामा बिनि सिगाङाव मानो माइ गायनो हाया?
औ इ माने गोदो गोदायनिफ्राय मोनसे नियम आरो बे आमथिसुवा जोब्बासो जेनेबा जोंनि बर' बर' जायगा लाना जायगा मिथिया खोमा होमबा जोंनि इयाव माने आमथिसुवाखौ फालिनाय जायो आरो।
नोंगौ नों थां आमथिसुवायाव माइ गायनो मोना नामा जों साथदिन ना?
औ साथ दिन स्नि स्नि दिन
स्नि सानजों बेखौ फालिनाय जायो माइबो गायनो मोना बा जिखुनु खामानिखोनो मावनो मोना नंगौना जेरै जोंनि हाखौबो जावनो मोना जोंहा मानोना जोंनि आइ बिमा बैसोमुथिखौ खौ दुखु होनाय जायो बेबायदि जेबबो जों खामानि मावनो मोना एम्फौ एनला उसारनो मोना बेदर जानोबो मोना बेबायदि आरो जोंनि गामियावथो ओरैबायाददि नेमखान्थि दं खि जों आमथिसुवानि गेजेरावहाय बे स्नि दाननि अ सरि स्नि साननि गेजेरावहा जाय सुबुङा खामानि मावो बा माबाफोर बेदर जानाय मानाय खोनायो रायजोफ्रा मोनथियो अब्लानिया - - बे मानसिखौ बा बे सुबुंखौ जों गामिनि मानसिफ्रा बेखौ रां रुफाजों बुरिनाय जायो आरो। फैसा लानाय जायो आरो बिथांनिफ्राय बेबादि खालामनाय जायो। नोंथांमोननि ओनसोलाव बिदिनो जायो खोमा?
औ इदिनो जायो गोदोनिफ्रायनो सोलिबाय थानाय जेनेबा इफोर नियम खान्थिखौ गारनो हायाना।
नंगौ नोंथां। औ आरो बेबायदिनो जोंनि आबाद मावनायावहा आ मा मा बिहोमा गोलैयो जेरै जोंनि आइजो सुबुंङाल' माइ गायो हौवा मानसिफोरखौ मानो माइ गायनाय नुवा? नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
इफोर हौवा मानसिफोराथ' जेनेबा आलि होनाय जायो। इदिनो बायदि रोखोमनि आरो ओमफाय हिनजावफोरनि माबायावहाय माइ गायनाय जायो हौवाफोराबो खोथिया फोनाय आलि होनाय इदि जायो आरो
हालेवनायावहा मावो। नोंंगौ। हालेवा होमबा? हौवाफोरा हौवाफ्रा हालेवगोन खोथिया फुगोन बा हिनजाव मानसियाबोथो खोथिया फुयो। मालाबा नाथाय सोरखौबा सोरखौबा हिन हौवा मानसिखौबो जों माइ गायनायखौ नुनो मोन्दों। औ। आरो ओरैबायदि मोनसे खोथा आं नोंथांनाव सोंनो नागिरबाय
औ दे।
औ माइ गायनाय समावहा बांसिनानो हिनजाव मानसिफोरखौ माइ गायहोयो बा हिनजाव मानसिफोरखौ जों गायनाय नुयो माइ। नाथाइ जेब्ला माइ हानायनि सम फैयो बे माइ हानायाव जों हौवा मानसिखौबो हानाय नुयो आरो हिनजाव सुबुंखौबो हानाय नुयो। मानि थाखाय। बिदिबा हौवा मानसिया हिनजावफोरजों लोगोसे जेब्ला माइ बाहायनो हायो अब्ला हौवा मानसियाबो हिनजावफोरजों लोगोसे माइबो गानो हागोन नोंथाङा मा सानो बेनि सोमोन्दै?
आंबो बेखौनो सानो जेनेबा माइ हानो हायोबा जेनेबा लोगोफोर माइबो गायनो हायो आरो। थेवब्लाबो दा नु नु बिदि हौवा मानसिखौ गायनाय नुसनाखै आरो आं नुनाय बायदिबा।
नंगौ। नङा आं बेखौनो सोंदों नोंथां। थांनियाव मानो थाखाय बेबायदि खालामो?
मानि थाखाय होननो थाङोबा दा मा होननो।
औ बेनो आरो सरासनस्रायै बेनो मानोना आंनि मोन्दां थियाव बा आंनि साननायाव जेरै माइखौ हानाय समावथ माइआ गोजौ जायो इसे।
औ।
हौवा मानसियाथ हौवा मानसिनि जौथायाबो बांस बांसिन जायो हिनजाव मानसिनिसाय। ‌ बेबायदियैनो। माइया गोजौ जानायलाय माइखौ सानैबो हाना हायो आरो हिनजाव आरो हौवा सानैबो। नाथाय माइ गायनायनि। नि बेलायाव हौवा मानसिनि जेरै बिनि गजौवा बिथांमोनाथ बांसिन। गोजौ जायो नालाय। हिन्जाव मानसिनिसाय हिनजाव मानसिफोरनिसाय बिदि माइखौनो हिनजाव मानसि दा। गाहायखाय बिथांमोना गाहाय गंनानै गायनायावहा उसुबिदा मोना आरोना जेरै हौवा मानसिफ्रा। गावसोरा गोजौ नालाय। माइ गायनायाव उसुब सुबिदा मोनो। आं सानो बेनि थाखायनो। जायो नामा।
नोंथाङा सानदोबा इदिनो।
बिदिनो औ नोंगौ आरो बेनो नोंथांमोननि ओनसोलावबा नोंथाङा माइ गायनो मोजां मोनो जानांगौ आरो बेबायदिनो ना गुरनायफोरखौ मोजां मोनो जानांगौ नोंथाङा उम मा मा रोखोमनि ना मोननाय जायो नोंथांमोननि सोलाव
औ ना अ ना मोनो ना गुरनाय दा बायदि समाव जेनेबा दैज्लां बोथोर नालाय नाफोराबो फैसिगोन ना गुरनो माइ गायनाय जासिगोन नालाय
नोंगौ नोंथाङा बै बर'नि जोंनि बर' हारिनि दोरोङारि माइ अ सरि ओ ना गुरग्रा आइजें आयलाफोरनि नामखौ मुंफोरखौ मोनथिगौ नामा नोंथाङा?
जोंनि इयावथ' बांसिनानो जेनेबा जेखाइदो आरो माबा थायोना मा होनो बेखो जेंगाय होनो जेंगाय
जेंगाय औ बे सान्द्रि बायदि गुवारा
अ सानद्रि बायदि गुवारा बे मोननैखोनो बांसि सिन बाहायनाय जायो आरो इयाव। जायगा लाना जायगा माने इफोर मोननैखो बांसिन बाहायनाय जायो आरो इयाव। जोंनि इयाव उम
औ जोंनि ओनसोलाव बेबायदिनो नोंथाङा फोरमायनाय बायदिनो। जेरै जेखाइ आरो ना लानो थाखाय खबाय लायो जान्जियाव खानानै बेखौ बांसि सिन जों आइजो सुबुंफोरखौ जों बाहायनाय नुनो मोनो। जेखायखौ आरो बेबायदिनो जेंगाय होनना बुंबाय नोंथाङा जेंगायखौबो हौवा बा आइजो गासैबो जों बेखौ बाहायनानै ना हमनायखौ नुनो मोनो जोंनि ओनसोलाव आरो लोगोसे जोंनि ओनसोलाव जे होनना बुङो जे बे जेआ जेखौ दला दला जे होनना बुङो जों ओरै बो खांनाया नोंथांमोना मा होनो थाय आं मिथिला
औ इदिनो
औ बे दलाजों जोंबो ना हमनायखौ जों नुनो मोनदों। आरो बेबायदिनो फल होनना बुङो जे खोनादों नङा नोंथाङा
अ खोनादो दे
जग्रब जग्रब हमनाया
अ अ औ औ
ल' जोंबो ना हमनाय जायो।
औ
फोरबायदि आरो बोरसिबोनो जोंनि ओनसोलावबो। गथ फ्राबो बोरसि सि बोनो बा हौवा मानसिफ्राबो गिदिरफ्राबो हमो बो-बोनो बोरसि आरो जों बे दान्दा जायखौ जों औवानि दान्दा बानायनानै गनजों बानायो बोरसि बेजोंबो हमनाय जायो बोरसि मोननानै आरो बाथा बोरसि होनना बुङो बे थुंगा जायो जे थुंगा थायो बे थुंगाजों जों दुरुंखौ खानानै बेहाय खानस्रि लागायनानै जों बे मोनसे मोनसे दैसाफ्रावबा बिलोआवहा जों बेखौ दोनना होयो आरो फुंगाजों अब्लानियानो बाथा बोरसियावहा बे गाहायावहा खानस्रि होनायावहाय नाफोरा अरना लाफैयो बिदिनो जों नाखौ हमनाय जायो।
औ
नोंथांमोननि ओनसोलावबो बेबायदि हमोखोमा बाथा बोरसिफोरखौ।
औ हमनाय जायो जेनेबा दा माइ गायनाय सम नालाय इदिजोंनो बांसिन बाहायनाय जायो आरो दा
नोंगौ आरो मेसेंबो थोरावबो ना हमो गोजां बोथोराव बांसिन गोथाव जायो नामा बेसें बोथोरनि ना फ्रा
औ आंबो खोनादो गोथाव जायो होननानै।
नंगौ गांजेमाबो मोनजायो मेसें बोथोराव बांसिन दाबायदिनि बोथोरावबो गांजेमा मोनो गांजेमा सिंखावरि नाथाय दाबायदि बे समनि गांजेमा बा सिंखावरिफ्रा बांद्राय गोथाव जानायखौ आं सानो बेबायदिनो मेसें बो थोरनि ओ गांजेमाया जोबोद गोथाव जायो जोबोद मोदोमनाय मोनोना मोनसे गांजेमाहा मोदोमनाय फैयो। बा थोन देनानै
गांजेमा गांजेमा बाथोना माने बर'नि हाइस फेमास
औ बांसिन फेमास होनबा बांसिन बा थोन मोजां बा मानिया
ओ गांजेमा बाथोन। फेमास आरो बरनि। बाथोन होनबाथाय
नंगौ जोंथ जायखि जाया मैगंफोरखौबो जों सावनानै बाथोन दोना जायो नङा होमबा जेरै जों बोरसि बोननानै जों गोदो उन्दैयावहाय ओरैबायादि जायोमोन बोरसि बोनना ओ गोरै ना गोरै ना नास्रि बेफोरखौ बोननानै ला बोनानै जों सावनानै बानलुजों आरो सामब्राम गुफुर आरो बानलु सावनानै जों बेखौ देना जायोमोन बाथोन। दै गुसु लोंबाय ओमफ्राय बेनि उनावहाय ओंखाम गोजां थायोना ओंखाम गोजाङावहा दै लुनानै दैजों सिफ्लेनानै बे जों बाथोनखौ जायोमोन गोदो। दानिया आथिखालाव जों बेबायदि जानायखौ खौनो बांद्राय नुनो मोनला।
एसे सोलायबाय आरो
नोंगौ इस एसे सोलायबाय औ आरो बेबायदिबो बोरसि बोननायबो नुनो मोनला नालाय बांसिन आरो औ आरो जोंथ दाबो जोंनि बर सुबुंफोरा ओ खांख्रिखलाखौ सिनायोमोन
औ सेनि
खौ सावनानैबो बाथोन देना जायो बानलु आरो सामब्राम गुफुरफोरजों
औ औ खोनानोसो मोनदो दा दाबायदियाव माने बारा नुबाङा इदिखो खोनानोसो मोनो गोदै बायदि जायोमोन होननानै औ
नंगौ बेफोरबो बरनि बा जोंनि सुबुंफोरनि जानाय आरो ना मोजां जानाय बेफोरो उम नोंगौ बि नो आरो गोबां रोखोमनि बाथोन देना जायो जोंनि बर' सुबुंफोरा
औ औ।
गोबां दं सिंखावरिखौ बाथोन देना जायो बा गांजेमा बाथोन ना बाथोन ना गोरानखौ एवनानै बाथोन देयो। नाफाम बयनिख्रुइबो मुंदां खामबा आरो नाफाम थाफैलायबाय
ओ नाफाम आरो मोनसे थाबाय खांख्राइ। बर'नि खांख्राइ खांख्राइ बाथोन।
औ खांख्राइखौ गुदुङाव खन'हैयोमोन जों गोदो उन्दैयाव।
औ जोंबो उन्दैयावहाय
एम्बु बाथोन जायो ना जाया नोंथांमोना?
एम्बु बाथोन जाफेराखै आङो।
नंगौ दा बोथोरा एम्बुनि बोथोर नामा? दा एम्बु बुथारनानै एम्बु बुनानै जों बेखौ जायोमोन गोदो एवनानै माबाजों अन्थाइ बाजाब अन्थाइ बाजाब होनानै जों बेखौ जायोमोन गोदो। बा दाबो जायो जों।
उन्दैयावहाय जेनबा एम्बु बाथोन अ एम्बु बाथोनखोथ' मोनजायाखै एवनायखौ मोनजादो आरो।
औ नोंथां समा जाबाय नामा जोंहा औ।